हेल'
अ ओं औ खोनादों औ
अ नोंथाङा दा मा माबाफोर खालामबाय दङ नामा
दायो जेबो खालामाखै नोंथां ओरैनो दङ दायो
अ अ अब्ला नोंथांजों दिनैहाय मोनसे गोनांथार आयदा लानानै सावरायनो सानदोंमोन जुदि नोंथाङा फ्रिब्ला सावरायजागोन नामा
औ औ सावरायजागोन नोंथां सावरायजागोन
अ अ अब्ला नोंथां दिनै फोनांजाब राहानि सोमोन्दै दानदिसे सावरायदिनि ना
औ औ जायो
द गुबैयै ओ एसे फोरमायनानै होजागोन नामा नोंथां फोनांजाब राहानि सोमोन्दै
औ औ जागोन औ आ जेहेथु फोनांजाब राहा होननानै बुङोब्ला जोङो जिहेथु आथिखालनि आरो दानि बेलायावहाय जोङो गोबांखौ जिहेथु फारागथिखौ जों नुनो मोनो आरो
औ औ
नि फोनांजाब राहाया जोबोद लोरबां होननानै बुंनो हायो जोङो आरो दानि जिहेथु फोनांजाब राहा होननानै बुङोब्ला जोबोद गोख्रै बुंनो हायो आरो जोङो जिथु फोनांजाब बुङोब्ला जोङो गोदोनि जोंहा लाइजामनि गेजेरजों हायोमोन जिहेथु जोंङो डाक ननि गेजेरजों जोङो दाबसे जायगानिफ्राय गुबुन दाब से जायगासिम हरनानै जोङो लाइजामनि गेजेरजों जिहेथु बाथ्राफोरखौहाय जिहेथु सावरायलायनो हायोमोन आरो बे ओ लाइजामनि गेजेरजों जिहेथु जोंहा हयथ बेवहाय मोनसे जितु लोरबांथिबो दं होननानै बुंनो हागोन जे मानो होननानै बुङो ब्ला जिहेतु जोङो मोनसे डाक ननि गेजेरजों जों जुदि सोरनोबा लाइ जाम हरोब्ला हयथ बे सप्तासे बा सप्तानै गाहामसिम जिहेथु लानो हागौ जुदि लामाया जुदि गोजानबा जुदि दाबसे जायगानिफ्राय गुबुन दाबसे जुदि गोजान जायगासिम हरनो थाङोब्ला हयथ बेवहाय गोबां स म लानो गोनां जायोमोन आरो बिदिनो जोङो सप्तासे बा बिदिनो जोङो नै सप्ता गाहामसिम जोङो बैनि जिहेथु फैफिननाय फिन जिहेथु लाइजामखौहाय जों मोनफिननो थाखाय बिदि सम लायोमोन आरो बेनिखायनो जोङो बुंनो हा -गोन जे बै समावहाय बा गोदोनि समाव जोंनि बे फोनांजाब राहाया जोबोद लोरबांमोन होननानै जों बुंनो हागोन आरो औ आरो जोङो गुबुन फारसे जिहेथु आथिखाल जिहेथु गोदान मुगाजों जिहेथु गोरोबनानै जोंहा गोबां फोनांजाब राहाफोर ओंखारबाय जेरैबायदि जोङो म- -बाइल मोननो हायो टेलिभिसन मोननो हायो आरोबाव जोङो मोनसे मोननो हाबावो जे इन्टारनेट इन्टारनेट जों जोङो जिमेल बेफोरबायदि गोबां गोदान मुगानि जिहेथु फोनांजाब राहाफोरजों जोङो जिहेथु जोंनि जिहेथु माखासे बाथ्राफोरखौ गुबुन सासे सुबुंसिम जोङो सहैहोनो हायो आरो जोङो जायनोखि हरनो सानदों जिहेथु मबाइलनि गेजेर थाइजाआनो जिहेथु बिसेबां गोजानावखि थाया मानो जेथु बबेबा खनायाव थाया मानो जिहेथु जोङो मबाइलनि गेजेरजों गेजेरजों जोङो जुदि फन हरनायनि गेजेरजों जोङो बै सुबुंजों जिहेथु फोनांजाबलायनो हायो जोङो आथिखालावहाय बेनि अनगायैबो मबाइलावनो जोंहा गोबां थाबावो जेरैनिखि जोङो इन्टारनेट बाहायनाय जेरैनिखि जों वाट्सप जिमेल आरिफोरनि गेजेरजों जोङो हयथ' पन रायलायनायनि अनगायैबो जोंनि रावखौ खोनानायनि अनगायैबो जेरैबायदिनो कल जेरैबायदिनोखि जोङो जोंनि जिहेथु ओनसोलफोरखौ बा जोंखौ जिहेथु मानसिखौ जिहेथु नुनो हानाय बेफोर फोनांजाब राहा जोङो हायो आरो आथिखालावहाय
औ नोंथां नंगौ
बि जोङो मबाइलनि गेजेरजों जोङो जिहेथु गावजों गाव जिहेतु खाथियाव गैयाब्लाबो जोङो मोगा मोगि नायलायनाय बायदि जानो हायो आरो ना आथिखालावहाय जोङो ओ फोनांजाब राहानि गेजेरजों लोगोसे आथिखालाव फोनांजाब राहानि गेजेरजों बेफोरबायदि गोदान मुगायाव जिहेथु जौगानाया जोबोद जोंनि थाखाय खाबु गोनां होननानै बुंनो हायो आरो मानो होननानै जुदि मोनसे समावहाय जुदि जोङो बै सुबुंखौ जुदि जोंनो नांगौ जायोबा गोनांथि जायोब्ला जोंङो हयथ बिखौ खमसमावनो जिहेथु जोंनि बाथ्राफोरखौ फोरमायनानै जों बेखौ मिथिहोनो हायो बा जुदि ओ न'खरफोराव जुदि ओ सोरबाफोर जुदि रुंसारि जायोब्ला बिदिनो जोंनि न'खरनि जे गोजानाव थाहैनाय सुबुं मानो होननानै बुङोब्ला आथिखालाव जिहेथु जोंनि बर' समाजावहाय जों गोबां सुबुंखौनो नुयो जे न'खर गारनानै गावनि न'खौ ओ सुंथानो थाखाय जोंङो गोबां जायगाफोरावनो थांनानै बायदिसिना हाबा मावहैनाय साखरि मावहैनाय बेबायदिनो फरायनो थाहैनाय बेफोरबायदि जों गोबां सुबुंफोरखौ जों नुनो मोनो आरो जिहेतु बैफोर सुबुंफोरा खौरांखौ दैथायहरनो थाखाय जोंहा गोदोनि समाव जोबोद खस्थ'मोन आरो जिहेथु सानसेनि गेजेराव दैथायहरनाया जोबोद खस्थ'मोन खिन्थु आथिखालाव जोंनो सानसे नांला हयथ' जोङो से मिनिटावनो जोङो बैनो बै सुबुंनो जिहेथु न'खरनि माखासे बाथ्राफोर बा जोंनि रायलायनो गोनां माखासे खौरांफोरखौ जोङो बै सुबुंजों फोनांजाबलायनानै जोङो राय्लायनो हानाय जाबाय आरो आथिखालावहाय
औ औ नंगौ
थ इन्टारनेटनि जिहेतु आथिखालनि जिहेतु खाबु होननानै बुङोब्ला जों इन्टारनेटनि गेजेरजों जों माखासे गोबां खौरांफोरखौ जिहेथु जों मिथिनो मोनखायोआनो
औ औ
थ्राफोरखौनिखि जोङो मिथिनो मोनामोन बा जाय बाथ्राफोरखौनिखि जों नुफेराखै बा जाय बाथ्राफोरखौ जोङो जिहेथु बिजाबाव फरायनानै मोनफेराखै बै फोरबायदि बाथ्राफोरखौ जों नुगोन थ इन्टारनेटनि गेजेरजों जों मोनथिनो हायो बा जोङो माखासे जाय जायगाफोरखौनिखि जों थांनो हाथावा ओ बा जाय जायगाखौनिखि थाथनानै नुहैथावै बायदि बैफोरबायायदि जिहेथु जायगाफोरखौहाय जोङो समायना स समायना जायगाफोरखौ जोङो इन्टारनेटनि गेजेरजों जिहेथु नायनो हायो बेफोरबायदिनो जोङो गोबां खाबुखौहाय जोङो नुनो मोनो आरो हयथ' ओ नोंथाङाबो जिहेथु इन्टारनेटखौ बाहायखायो नांगौ बा जोङो फोनांजाब राहानिखौ जिहेथु नोंथाङाबो नोंथांमोननि ओनसोलाव जिहेथु माबायदि जिहेथु सोलायनाय फैदों गोदोनिफ्राय आथिखालसिमाव नोंथाङाबो एसे फोरमायना होदो
औ औ थारैनो ओ जेरैबायदि नोंथाङा फोरमायदोंमोन ओ बाथ्राफोरा नंगौ आरो जोंनि जि फोनांजाब राहानि दा मोनसे फारि जौगाबोनाय होननानै बुंनोनांगोन जिहेतु गुदि नायनो थाङोब्ला गोदो गोदाय समावहाय लाइजामनिबो खुनु ओ मा होनगोन बेखौ लाइजामनि बाहायथि गैयामोन होननानै बुंनो नांगोन मानो होनना बुङोब्ला जों बिजाबफोराव फरायनो मोननाय बायदियै जेन' ओ राजा महाराजाफोरनि समाव माखासे जि जुनार एबा दावसिन दाउलाफोरखौ जोङो फोनांजाब राहा हिसाबै बाहायोमोन आरो लासै लासैनो लासै लासै लाइजामनि बाहायथिया सौफैयो आरो लाइजामनि बाहायथि सौफैनायजों लोगो सेयैनो औ लाइजामनि बाहायथि सौफैनायनि गेजेरजोंनो जोंनि सानस्रि बा खौरांफोरखौ जोङो लाइजामनि गेजेरजों गोबां फोरमायनो माने खाबु मोनदोंमोन आरो। आरो लोगोसेयैनो बिनि ओ बिनि उनावहाय धाग धाग न'नि गेजेरजों बिनि बाहायथिया सौफैबाय। आरो ओ लासै लासैनो जोंनि ओ इन्टारनेटनि बाहायथियाबो बांबोनो हमदोंमोन आरोखि।
औ नोंगौ।
औ औ त' बेफोर गासिबो ओ जोंनि फोनांजाब राहानि मोनसे गोदोनि ओ जाथाय ओ जावन्थाइजों ओ मा होनगोन बेखौ फोनांजाब जानाय ओ जारिमिन बायदि आरोखि लाइजामनि एबा जोंनि फोनांजाब राहानि औ औ। बेनि अनगायैबो आथिखालाव फोनांजाब होननानै बुङोब्ला नोंथां मोनसे जोबोद ओ गुवार मोनसे एरिया होननानै बुंनो थां मानो होननानै बुङोब्ला आथि खालाव ओ जाब राहा जेरै फ्राय नोंहा बावैसो एसे फोरमायदों जे इन्टारनेट नि बाहायनाय बेनि उनाव गोबां बायदि रोखोम खोमनि फोनांजाबारि ओ जानबुंनिफ्राय लानानै टेलिभिसन इमेल जिमेल आरो बायदि रोखोमनि बिगियानारि गोनोखोआरि मुवाफोर ओ जेरै नोंथाङा बावैसो रायखांदोंमोन जे भिडिअ' कल राय्लायनो हायो। बेनिफ्राय जों औ समावबो बा नांथारगौ समाव जेसेबां गोजानाव थाया मानो जोङो सावरायनो हायो न'खरनि आंगो फोरजों बेनिफ्राय ओ बेफोरखौ सुफुंनायावबो जोंनो खम जायो जिहेतु फोनांजाब राहाया जोंनिया थाबैनो जायो जोबोद खम समनि गेजेरावनो जायो गोदोनि रुजुनायाव। जिहेतु औ जिहेथु जोंनि जि फोनांजाब राहामोन बियो जोबोद ला
औ
गोदोनि समाव नाथायबा औ नाथायबा आथिखालाव बेफोरबायदि नंलिया ओ से रांनि जि सम लानाय बेखौ आथिखालाव ओ जोङो से मिनिट बा बेनिफ्रायबो खम समावनो जोङो फोनांजाबनो हायो।
औ नंगौ
बुंगोन जे फोनांजाब राहाया आथिखालाव जोबोद गोख्रैयै दावगाबोदों आरो जोंनि बाहायथि लोगोसेयैनो बेनि जि खाबु बेफोरो फारि बांबोदों आरो खि बुंनानै फोजोबनो हाया नङा होमबा
औ औ नंगौ
ओ नोंथाङा जेन'बा ओ आथिखालनि जि गोदान बाहायथि फोनांजाबनि बेखौ बांसिन प्रायरिटि ओ थामहिनबा बांसिन बाख्नायगोन ना गोदोनि जि दोरोङारि फोनांजाब्रा हा बेखौ बांसिन बाख्नायगोन?
बुंनो थाङोब्ला जिहेथु गोदोनि आथिखाला जिहेथु खाबु गोनांसिन बुंनो थाङोब्ला। गोदोनि जिबायदि फोनांजाब आथिखालि बेनिखायनो जिहेथु आथिखालनि गोदान मु फोनांजाब राहा बेखौ आङो बाखनायथाव होननानै बुंनो सानदों।
औ औ औ औ नों गौ थारैनो मोनसे साननो गोनां खोथा नाथायबा जोङो बेखौबो बुंनो हायो जे
औ।
जैबायदि फोनांजाब राहाखौ जोङो मोनसे हायो एबा फोजोबस्रांनो हायो नाथायबा गोदोनि जि बेखौ जोङो थि महरै गावजों लाखिबाय थानो हायोमोन आरोखि नोंथां ना?
औ औ।
औ औ थ' नोंथांजों दिनै बे फोनांजाब राहा आयदानि सायाव सावरायनानै जोबोद गोजोननाय मोनबाय।
औ औ।
औ इयुनावबो नों नोंथांजों माने बेफोरबायदि मोजां मोजां आयदायाव सरायफिननो था होननानै आं मिजिंथिबाय आरो नोंथां ना?
ओं ओं जागोन दे।
औ औ लाखिनोसैना नोंथां होनबा?
ओं दे ओं ओं।